हेलौ औ नोंथां मा खालामदों? अ। ओरैनो दं ना होमबा?
ओ नोंथाङालाय मा खालामदों?
नै दङ' नोंथां आंबो ओरैनो।
अ।
औ हो ओ फ्रि होनबा ना नोंथां?
औ नोंथां।
अ। ओमबो माहोनो नोंजों आं माबा मोनसे मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन माने
औ औ बुंं दे
माने बे टपिकआ जाहैबाय जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि
औ
ओ जेरै सबायजों दाउ
औ
बेखौथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथाङा
औ
औ
दा बे ओंख्रिनि बागैनो माने एसे डिसकासन खालामनो नागिरदोंमोन माने नोंथांजों
औ
औ नोंथाङा हागोन ना दसे सम
औ औ हागोन नोंथां।
अह बेफोर बे ओंख्रिखौ माने ओ जों बर'फ्रा बोरै सङो संनानै माबोरै ओ गोदोनिफायनो जाबोगासिनो बिनि बागै एसे ओ एक्सप्लेन खालामना हानो हागोनना?
औ हागोन नोंथां। ए दा जेनेबा बेनो बर' हारि ट्रेडिसनेल जेनेबा बे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ओ जेनेबा जोंहा गोबां दङ। जेरै जाहा नारजि अमा नाफाम
औ अह।
दाउ इदिनो अनलाजों दाउ, ओनिफ्राय बिदिनो साम'जों सबाय। ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओं दं आरो दा नोंथाङा सोंनाय हिसाबै जेनेबा दा अनलाजों दाउ, जेनेबा दा अनलाजों दाव होननानै बुङो अब्ला जोंना अनलाजों दाउ ओंख्रिया जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा सङै खावै जाहोबाय थानाय मोनसे बर'नि दोरोङारि फ्रि ओ बे जोङो दा अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो होनोब्ला जोंहा गिबियावनो ओ अनला अंख्रि संनो थाखाय जोंहा माइरं एसे लानांगौ जायो। दा बे माइरंखौ जोङो गिबियाव खुरै बा एफा ओ हाथाफोराव बा जेनेबा गामलाफोराव एसे दै होनानै सोमनानै दोनो जोंहा। एसे समनि थाखाय जेब्लासिम जेनेबा माइरङा रुया अब्लासिम जों साननानै दोनबाय थायो। बेनि उनाव जोङो ओ माइरंखौ जेब्लासिम जेब्ला रुयो अब्ला जोङो बे दै दैखौ जेनेबा माइरंखौ गोरान खालामनो थाखाय जोङो जेनेबा बेखौहायो ओ दैखौ गारनानै लायो। बिनि उनाव जोङो माइरङा जुदि रानोब्ला दैया जुदि सरदजोबोब्ला जोंहा बेखौहाय ओ माने थबसि बा आजिखालि ग्रिन्दार मिसिन बो ओंखारबाय जेनेबा बेफोर मेसिननिफ्रा जोङो बेखौ उननानै देनानै बा उननानै जेबा जोङो गुन्दै खालामनानै लायो। दा थिग बिदिनो जोंहा दाउ बेदरखौबो जोंहा बुथारगोनानै लानानै ओ बिदिनो गोदानो गोदानानै ओ सारायाव एसे एवख्रावनानै लाग्रोयो आरो माने संख्रि बानलु बिदिनो हालदै होनानै ला मोननानै दा बेनि उनावहाय जोङो अनला ओंख्रि संनायाव जोंहा जेनेबा दैखौ जोङो गिबियाव फुदुंगोनानै लानांगौ जायो। जेनेबा बेवहाय जोंहा अनला ओंख्रि संनायावहाय दैेखौ ग्लब ग्लब मोजाङै गोदौहोनानै जोङो उन-उनावहाय ओ बे अननानै लानाय ओ माइरंनि गुन्दैया बेखौ जोङो दैयाव ओ उरनानै होनाय जायो जेनेबा ओ फ्रि फ्रियै होनानै आरो बेखौहाय खायफाबो ओरैबायदिबो होयो माने ओ दैयावहाय दाइरेक्ट खुरैयावहाय दाइरेक्ट बेखौ अनखौहाय लगायखानानैबो दाइरेकबो होसनायखौ जों नुनो मोन आरो ओमफ्राय दा ओ बिनि उनावहाय जोङो खारै ओ खारै एसे होनानै लायो बेयावहाय जेनेबा अनला ओंख्रि संनायावथ' जोंहा खारैखौ नांथारगौ बिनि थाखायनो जों खारखौ होनानै लायो ओ जेनेबा खारै होयोब्ला अनला ओंख्रिया माने मोजां सिनि जेनेबा खालार गोनां जानानै फैयो आरो। दा बेनि उनावहाय जोङो एस दसे गोबाव सम जोङो अनला ओंख्रिखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै जोङो बेवहाय एसे मोनहानै जेनेबा जोङो एवनानै लानाय बेदर जेनेबा दाउ बेदरखौ जोङो होसननानै होनाय जा जायोआरो दा थिग बिदिनो जोंहा दसे समनि उनावहाय जोंहा अनलाया जुदि मोजाङै गोदौनानै मोननायनि माबायाव फैब्ला जोङो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरखौ जोंहा होसननानै होनाय जायो। थिग बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो आरोखि दा नोंथाङा माबोरै नोंथांमोननिथिं माबोरै सङो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
दा नोंथां खोन्थानाय मथेथ' खोनानायाव जोंनिखबो फ्राय गासिबो बेबायदियानो सङो संनायालाय
औ।
ओ बिदिनो फार्स्टआव ओ जा जाखिनिनि नांगौ ओ बेसि बुरजा सङो ओंख्रि खौ बेसेबां जखा नायनानै माइरंखौ मोनसे आइजेेंआव ओ दैयाव सोमना दोनग्रो नों खोन्थानाय बायदि बिदिनो माने नोंथां बुंनाय बायदिनो सोमनानै दसे दोनहाबो आरो
औ
जेब्ला दोनहाबनानै माइरङा रुयो
औ
अब्ला रुइखांब्ला बे माइरंखौ बे दैनिफ्रायनो बोखाङो आरो बोखांनानै गुबुन मोन एसे आइजेंआव दोनथ'नाय जायो स आ खेरखाफोराव आरो दाबो खेरखाफोराव
औ
बे माइरंआव थानाय दै माखासे खिनिफ्रा थांजोबो आरो बे बेखौ दोनथ'नानै ओरैजाय मा होनो जोंहा बर'निनो ओ फ्रि देग्रा माइरं गुन्दै देखुग्रा माने वालड होननानै बुङोना औ बेवहाय माइरंखौ जमा माने इसे इसे लायनानै देग्लिनाय जायो आरो बे थिग बिदिनो देग्लिखांब्ला बे मा होनो जा माइरंनि अन गुन्दैखौ बोखांनानै दोनथ'यो ओ बोखांनानै जेबा मा होनो माइरंखौ देग्लिखांजोबो अब्ला ओ मोनसे थौफ्रावहाय थौफोराव लानानै थौफोराव दै लानानै आरोना। दैखौ ग्लब ग्लबबो दौहोनाय जायो।
औ।
बे जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौगोन बे गोदौनाय सम समावनो जोंहा देनानै लाखानाय माइरं गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ
अ।
एफा एफा होनाय जायो आरो बेयावनो माने फ्रि फ्रियै ओ होसननाय जायो आरो दै गुु गुदुंङाव।
औ।
ओं। इदिनो होसनबाय होसननानै गोदौबाय दैयाबोथ' गोदौखानाय ग्लब ग्लबनो बे गोदो बाय था थानाय दैयावहाय माने जाहाथे बै ओ जोंहा अन होसननाया लाद्रा लाद्रि जाया माने अनला ओंख्रैयाव बे लाद्रा लाद्रिखौ जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय ओ जोंहा साखं मा होनोमोनथाय बर'आव
ओम।
बेजों सानानै अन गुन्दैखौ माने दुफु दुफु खालामो आरो। लाद्रा खाहोआ माने औ बेबायदिनो दसे सम ओ गोदौहोबाय
औ।
गोदौ होनोनानै संख्रि बानलु बेफोरखौथ' ओ आगोलावनो होनांगौमोन बुंनायाव माने खोन्थानायाव एसे एसे आगा फासा जाबाय आरो नोंथां।
औ जेबो नङा नोंथां
ओम संख्रि बानलुफोरखौ जेब्ला दसे गोदौ होबावो गोदो होबावखांनायनि उनावहाय ओंख्रिखौ ओ बेदरबो होनदोंमोन नामा नोंथां। बेदरखौ बिदिनो एक्सट्रा ओ एवनानै एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ आदा फिफ्टि पारसेन्ट बेदरखौ माने जोंहा एवफ्रामनानै दोनग्रोनांगौ जायो आरो साइदाव जेब्ला ओ जोंना अनदला ओंख्रिया गोदौफुबाय थायो ग्लब ग्लबनो अब्ला बै बेबायदि समावहायनो बे ओ एवफ्रामनानै दोननाय बेदरखौ होसननांगौ जायो आरो। थिग बेबायदिनो होसनखांनानै आरोबाव अनला ओंख्रिखौ ओम बेदराथ' फिफ्टि पारसेन्टल'सो मोनदोंमोन नालाय नोंथां
औ।
बे बेदर फिफ्टि पारसेन्ट मोननायनि ओ फिफ्टि पारसेन्टथ' मोनबावनांगोन ना? बे फिफ्टि पारसेन्टखौ मोनहोबावनो थाखाय जोंहा दसे सम आरो गोदौ होबावनांगौ जायो आरो ओंख्रिखौ।
औ।
बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौहोखांनायनि उनाव ओ नोंथाङा बे जेब्ला बेदरखौ मोननाय बायदि समा समसेबां जायो अब्ला ओंख्रिखौ साखिनायनो हायो आरो,
औ।
मोनगोना मोनाखै। ओ बे समावनो ओंख्रिया संख्रि खम बाराबो जायो मालाबा समाव उम। बे समावनो संख्रि संख्रि खम बारा जानाय फोरखौ
औ।
औ जोंनि साइडआवथ' बेबायदिनो बानायनाय जायोमोन नोंथां
औ औ।
आमफाय ओ नोंथाङा दहाय अनला ओंख्रि संनायाव मोनसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन ओ अनला ओंख्रियाव खालार जानो थाखाय बा एसे लिमोननायनि थाखाय खारै होयो होननानै बुंदोंमोन।
औ।
औ नोंथाङा बे खारैखौ उम मारैबा खालामनाय जायो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोनदां। जेनेबा दा जाहा खारैखौथ' जेनेबा बे खारै होननाय बुस्थुखौ जोंहा दा थालिरनि जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जेनेबा मिथिबोयो आरो जोङो जेनेबा दासिमबो बानायो जेनेबा जाहा थालिर आथिया
उम्म उम्म।
नि ओ मादाखौ आ ए जावख'नानै जोंहा बेखौहाय सान्दुंआव फोराननाय जायो। जेनेबा जोंहा बे माने नेचारेल बुस्थुयै खालामामनाय जायो आरो नेसारेलि ओ जेनेबा जोंहा बेखौहाय बेखौ फोराननानै जोङो अराव सावो गोरान जायोब्ला। अरनिफ्राय सावनानै जोङो बेखौहाय सिथुमो जेनेबा हांगारखौ बिनि अरखिखौ जोङो जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो दैजों एसे एसे माबानानै बुथुमनाय जायो आरो थिग बिदिनो जों लाद्रा लाद्रा खालामनानै ओ दोनथुम गोबाव समनि यबो जों दोननानै लानो हायो। जेनेबा बेखौनो जोङो ओ जेनेबा फेफा बा बायदि जेनेबा बथल माबानाय हास'नायफोर लानानैबाबो जों बेखौहाय सरनानै लानो हायो आरो जोङो बेखौहाय दै होनानै सरनानै लायो बेनिखिनि बिदैखौनो जोङो माने खारै होननानै बुंनाय जायो आरो औ दा नोंथाङा बेखिनि सम नि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा
औ गोजोन औ गोजोनबाय नोंथा गोजोनबाय अ दे होनबा दोनथ'नि हा
औ जागोन।
औ